खोनादोंना?
हेलौ
हेलौ
अ नोंथां खोनादोंना‌ आं बुंनायखौ?
औ खोनागासिनो आङो नोंथां खोनादों दा?
औ औ खोनादों। अ नोंथां औ नोंथाङा आं आंनाव मानि थाखाय कल खालामदों नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ आं नोंथांजों फोरोंगिरिया मानि थाखाय गोनांथि बेनि बेनि सायाव आं नोंथांजों इसे सावरायनो होनना सानदोंमोन।
दे ओमबा नोंथां औ नोंथाङा ओमबा फोरोंगिरिया मानि थाखाय गोनांदि ओ इसे बेखेवनानै होबानो जाबाय दे।
ओ फोरोंगिरि होनना बुङोब्ला सासे जोङो बेखौ मा होनो गुरु गुरु होनना बुङो बेखौ फोरोंगिरि जेब्ला जोङो मोनसे खामानि बा मोनसे सोलों थाय लानो गोनांबा जोंनो फोरोंगिरिखौ नांथारगौ। अकल जों इदु मो फरायनायावल' फोरोंगिरि बिद दि नङा गासै खामानियावनो जोंनाव फोरोंगिरिनि थाखाय गोनां थि
ओ
ओ बेखौ लानानैनो जोङो माने गासै रोङै रोङै जिनिसफोरखौबो रोङै ओ नुयै मुवा बेसादफोरखौबो मिन्थियै सोदोबफोरखौबो जोङो गुरुनिफ्राय मोनथिना मोनो आरो बुजि मोनै बायदिसिना खामानि बायदिसिना नुयै
औ नोंथां
मुवा बेसादखौबो जोङो गुरुनिफ्रायनो फोरोंनो हायो बायदि
अ नोंथांना नेदा एसे प्रब्लेम
खामायनो हायो। हेल'
औ नोंथां नोंना नेदा एसे प्रब्लेम जादों दां ना आंनासो प्रब्लेम जादोंथाय
औ आंना दङ दंनायालाय मानि थाखाय बिदि जादों मिथिला। अ जों ओ फोरोंगिरिखौ जोङो ओ फरायनायावल' बाहाया बायदिसिना माने मोनसे खामानि रोंनो थाखायबो जोंनो सासे फोरोंगिरि एबा गुरु नांगौ जायो बिदिनो जोंनो थांना थानायाव माबेबा लामा दिन्थिनो थाखाय माबेबा मोनसे खामानिखौ सोलोंनो थाखाय जोंनो गुरु एबा फोरोंगिरिखौ नांगौ जायो बेजों लोगोसे जोङो गुरु एबा फोरोंगिरिजों लोगोसे बायदिसिना खामानि एबा बायदिसिना ओ बिजाबफोरनिफ्राय लानानै जेरै जोङो रोङै सोदोबफोरखौबो खोनायै नुयै मुवा बेसादफोरखौबो जोङो मोनथिनो मोनो गुरुनिफ्राय।
औ।
जायखौ जोङो बुङो फोरोंगिरि। दा नोंथाङा बेनि सायाव एसे एसे बुंफोरदो
ओ जोंथ' नों बुंलांनाय बायदि फोरोंगिरि होनना बुङोब्ला जोंनि गुरु बा जोंनि बिमा बिफा बायदि जों सानना लाखायो खायो ओ ओ बुंनाय बायदिब्ला जोङो उन्दैनिफ्राय बा जोङो क्लास वाननिफ्राय बा से थाखोनिफ्राय जों फोरोंगिरिजोंनो थानाय जाखायो। बा जोंनि बिमा बिफा बायदि जों हमना लानाय जाखायो बा फोरोंगिरिखौ जोंनो मानि थाखाय नांगौ होनोब्ला फोरोंगिरिया जोंनि थाखाय बा जोंनि सोलोंथाइ बा जोंनि गियान आ आखल आखु बा जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय जोंनो फोरोंगिरिखौ नांगौ जायो। ओ मानो होननानै बुङोब्ला ओ फोरोंगिरियासो जोंखौ बा गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोंखौ आखल बा खखौ जोंनो होनाय जायो मानो होनोब्ला ओ गावनि बिमा बि फाया ओ आखल आखुखौल' होनायदों जाया मानो होनबा जोंनो फोरोंगिरि माने गावनि बिमा बिफा होननानै जोङो साननानै लायो औ थ' फोरोंगिरि जानोब्लाथ' गोबां माने स्टादि बा फरायनो नांगौ बा मान मा मानो होननानै बुङो ब्ला ओ आजिखालि फोरोंगिरि जानो थाखाय बि एड, डि एल एड बि एस सि बा बि कम बायदिसिना मास्टार दि ग्रि लानांगौ जायो। बिनि उनावसो ओ सासे फोरोंगिरि जायो‌। बा गोदोनि दिनाव थ' बुंनो थाङोबोबा बि ए बि ए कमप्लिट बा हायार सेकेणडारि पास जाबानो फोरोंगिरि जानो हायोमोन। दानिया गोबां सोलांबा सो माने सोलायनो हम बाय ओ बेनि औ औ ओ आथिखालनि मुगा आरो गोदोनि मुगाजों नायोब्लाथ' गोबां फाराग दं। अ मानो होननानै बुङो ब्ला गोदोयो गोदो गो दायो ओ जों जों बर'फोराहायो ओ फोरोंगिरि फोरोंगिरि गैयामोन। मानो होनोब्ला बिसोरो ओ रिसिमोनि रिसिमोनिफोरासो माने बिसोरखौ फोरोंथाइ होयोमोन आरो। अ नोंथां नोंथाङा बिनि बाग बै एसे आरो फोरमायनो हागोन नामा?
औ आं बेनि बागै एसे ए बुंगोन ओ फोरोंगिरि होनना बुङोब्ला जोङो अनलि माबा ओ जों बे खौ माने ओ फरायनायाव फोरोंनायखौल' जों फोरोंगु गु होनाप बुंनाय जाया आंनि बायदिब्ला। आरो ओ माने जोङो बायदिसिना बिथिङावनो दा जोङो मोनसे खामानि सोलोंनो थाखायबो सासे ओ बायदिसिना दा नोङो ओ जेरैहाय नों दा ओ ट्रेक्टर गंसे सालायनांगौब्लाबो नोङो सासे गुरुनि गोनांथि जायो। बा नोङो बाइक गंसे सालायनांगौ गोनांबाबो बेयाव नोङो सासे गुरुनि गोनांथि जायो आरो नोङो न' लुनाय सासे मिस जायखौ बुङो जोङो मा बुङोथाय बिखौ ओ दा जों बि खौ फिसोल होलोंनो औ औ औ सोलोंनो थाखाय बेयावबो सास से गुरु नानद' जायो बेखौबो जोङो माने फोरोंगिरि होन होननानै जोङो ओ हमना लानांगोन बा आं आंनि बायदिबा हानो बिखौबो सासे फोरोंगिरि होननानै औ थिग बि बेबायदिनो जोङो ओ आंनि बायदिब्ला अनलि फर माबाखोल' मा होनो ओ फरायनायाव फोरोंनायखौल' फोरोंगुरु होना बे बायदिसिना थांना थानायाव जा मोनसे खामानि सोलोङो बेखौ जायनिफाय नों सोलोङो ओ जायनिफाय नोङो बिख' आयदा मोनो बा सोलो मोनो बा मोनथियो बेखौनो जों गुरु होननानै बा फोरोंगिरि होननानै मोनथिनो हायो होननानै आं सानो। दा नोंथाङा बुंलायदो एसे।
जोङो आरो आरो सब बा साफ्रोमबो मानसिफोराथ' फोरोंगि जेरै हमनानै ला नों बुंलांनाय बायदि ओ आजिखालि बा मोसानाय मुसुरनाय गासैयावबोथ' फोरोंगिरि थायो जों यैनि थाखायल माने गियान मोनाबा बायदिसिना गिदिर गिदिर। यो ओ ओ। गेलेग्राफोर बा फुटबल गेलेग्रा बिसिोरनियावथ सासे फोरोंगिरि थायो बा ओ मोसानाय आयदा बेयावबो सासे फोरोंगिरि। थायो बा बिसोरबो मोसानाय आयदायाव मा? फोरों फोरोंगिरि जानो होनोब्ला बिसोरबो बे बायदिनो माने सिथादि बा फरायनाय फरायनांगौ जायो आरोना फरायनायनि उनावसो माने बेबायदि फोरोंगिरि जानो हायो नालाय अ आथिखाल आथिखालाव आंथ नुनाय बायदि फोरोंगिरि होननानै बुंङो होनब्ला आजि जाहा थाहा माने आजिखालि जानो हाला गोदोनि बायदि नंला। मानो होनबा फरायनाया जोंनि थाखाय थाखाय माने ओ बादायलायनायनि बायदि जानानै फैबाय आरो मानो होननानै बुंङोब्ला ओ फरायनाय औ फरायनाय गैयाबानो माने जेबो जाया फरायग्राफोरा इदि बायदि आरो। हमनानै ला नों मिस मिस्रि बानायनो खामानि मावग्राबा हेड मिस्ट्रि बिसोरोबोथ सासे हेद बा फोरोंगिरि जायो नालाय। नों जुदि ओ जाय ए नोंङो हेद मिस्ट्रियावबा नों मिस्ट्रि मावनो सोलोंनोबा नों सासे ओ गुरु बा फो फोरोंगिरि हमनांगोन नालाय जेरै फरायनायावबो नों एल बे सुनिफ्राय सासे गुरु बा फोरोंगिरि हमो बा नोंङो ओ ओ मिस्थ्रि जानोबाबो सासे फोरोंगिरि हमो। बा नोङो फुटबल गेलेनाय बा नोङो बायदि बायदि रोखोम नि गेलेग्रा दं ओ जेरै बुंनो थांबा मोसानाय फुटबल गेलेनाय भलिबल गेलेनाय बिसोराबो ओ सासे फोरोंगिरि थायो। जेरै हेद फोरोंगिरि बिसोरसो सिखायनानै थ' बिसोरखौ रोंहोयो नालाय बेनिखायनो जों साफ फ्रोमबो जोंनि जिउ खांनाय राहा लामायाव ना राहा लामायावहायो जोंनो सासे गुरु बा
गुरु औ लामा दिन्थिगिरि।
औ औ औ ओ मानो होननानै बुङोब्ला फोरोंगिरि होननानै बुङोब्ला जों गासिबोथ' साफ्रोमबो नों लेखा रोङिबाबो नोंखौ मिथियो आजिखालियो। फोरोंगिरिया मा? बा फोरोंगिरिया जों बिमा बिफायाल' माने जोंखौ ओरैनो खांनानै बा जोंनो फोरोंगिरि नागिरनानै जोंखौ ओ गिदिर गोलाव खालामनानै जोंखौ स्टाडि बा फरायनाय खालामनानैल'सो दोनो। बा जोंखौ सोर आबाद लायो होनो ल्बा जोंनि गुरु फोरोंगि लायो। जों फोरोंगिरि जानो बो ओं फोरोंगिरि जानोबो जों गोबां नाजानांगौ जायो। जेरै ओ नोङो बिगियान आयदानि फोरोंगिरि जानोबाबो ओ बि एस सि कमप्लिट जानानै मा स्तार डिग्रि एम एस सि लानांगौ जायो। बा एम एस सि आवबो अ दानि जुगावहाय सिट मोननो थाखाय गोबां माने नाजानांगौ जायो मानो होनोब्ला ओ एन्ट्रेन्स एक्जाम होनोबा नोङो ओ गिदिर गिदिर एगजाम होनो थाखायबो जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइनि बागैसो जायो मानो होनोब्ला जोङो ओ जुदि मोजाङै फरायाबा जों माबोरै एगजामाव पास जानो। बा जों माबायदि ओ एगजामखौ होनो हानो बेबायदि जायो। ओ आजिखालि ओ आजिखालि औ औ।
नोंथां।
औ नोंथां दे होमबालाय ओ गोजोननाय। थाबाय नोथांनिसिम।